औ नोंथां औ। मा खालामदो नोंथां?
औ आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां मोनानि ओंखामफोर जाबाय ना?
जानाय जाथ'वाखै नोंथां।
औ नै आंबो ओरैनो गोलांना दं र' नोंथां।
अ नोंसा मोनानि जाखांबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखैनो आं जोंहाबो नोंथां।
अ उम-उम-उम।
आदसा नोंथांजों आं मोनसे जेनेबा जोंनि आबादनि बागै जेनेबा सावरायनो होननानै नोंथांसिम खल हरनाय जादोंमोन सावलि जागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ। नोंथांमोननिखौिथ' माइ गायखायोना?
माइखौ गायो नोंथां औ गासिबो जोंनि गामियाव गायजोबोआनो बयहाबो। औ।
दा माइ नोंथांमोनहाबो गायखांबाय नामा दा?
औ नोंथां गायखांबाय जोंहाबो। जोंनिथिंजाय माने एसे सिगां-सिगां गायो आरो ना माइफोरखौ।
औ नोंथां औ।
बे आमथिसुवानि सिगाङावनो गायखाजोबो बांसिनानो।
औ नोंथां औ।
बेलेग जायगाफ्राव आमथिुवानि उनावसो गायनायखौ नुयो। औ नोंथां गायखांबाय जाहाबो।
औ-औ।
नोंस्राबो गायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंहाबो गायो जोंहाबो गायखांबाय।
अ ओरैनो बेसे बुरजासो गायो नोंथां माइखौ?
जोंहा बिदिनो बारा बुरजा जाया। दाइन बिगा गु बिगासोल' जायो नोंथां।
औ उम उम न'नि गोजााना नोंथां न'नियानो?
औ न'नियानो नोंथां औ।
ओमफाय आबादफोराथ' मोजाङैनो जायो खोमा ना नोंथां नोंसिनिथिंबो?
आं गारि जानायखौ नुवाखै नोंथां मोजांखौनो जानाय नुबोगासिनो आं दं।
ओ उम। ओरैनो आबादाव माबाफोर जेनेबा रासायनारि हासारफोर होयो नामा नोंथां?
रासायनारि हासारखौथ' बारा होनायखौ आं नुनो मोननाय जाया नोंथां। बिदिनो जों माने मोसौनि गोबोरखि हासारखौनो जेनेबा होयो आर नोंथां।
औ औ गोबोरखि हासारानो मोजां नोंथां हाया बो जेबो गाज्रि जाला औ
औ नोंथां औ
रासायनारि हासार बाहायबाय थाबा हाया माने हानि हिउ मासआ जामलाङो होन ना नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिखायनो बेखौ बाहायिआानो मोजां आरो।
औ नोंथां औ
जोंनिथिंबो बिदिनो मोसौनि बे गोबोरखिखौनो बांसिन होनाय नुयो ओमफाय खायफा खायफा बे रासायनारि हासार इउरियाफोरखौबो होयो आरो।
औ नोंथां औ
उम बेनिफ्राय माइनि अनगायै बेलेग आबादफोर मावबावो नामा नोंथांमोननिथिं?
माइनि अनगायैथ' जोंनिखै बिदि जेबो गोरान खेथि मावनाय जाया नोंथां।
औ मेसेंफ्राव जेबो आबादफोर मावा होमबा ना नोंथां?
बिदिनो मेसेङाव जेनेबा न'आव न'आव जानो थाखाय जेनेबा बिदिनो बेसर थाव फेरेद बेथ' बेसर थाव जानो थाखाय बेसर आबादखौनो इसे इसे फाननाय जायो आरोना नोंथां।
अ मोजाङानो हबा नोंथां।
बुरजा फोनायखौ आं नुवाखै आरो ना दा न'आव जानो थाखाय इसे
औ औ ओरैनो बेसर आबादा
बेलेग बेलेग आबाद मावनायखौ आं खोनायो नोंथां बे नंगौना नोंथां मा मा ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो?
ओरैनो नोंगौ नोंथां मावनाया मावोआनो जोंनिथिं बे जेरै नारें बागान ओमफफ्राय बेनिफ्राय थालिर बागान बेफोरबायदिखौ मावो आरोोना जोंनिथिंजाय औ नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननिथिं बे बेसर आबादा माबायदि जायो?
बेसोर आबादाथ'
बारा थिग जायानदां जोंना हायाबो बारा थिग जाया ओमफाय बिदिनो गोबां रासायनानै हासार बाहायनांगौ जायो नोंथां।
औ उम उम आरो बेसर आबादाव दैबो होनांगौ खोमा ना नोंथां गोरान जाबाथाय?
आं दिनैसिमाव दै होनायखौ नुवाखै नोंथां।
औ उम उम उम माने आं जोंनिथिंजाय खायफा खायफा सोरनिखौबा सोरनिखौबा बिदि बेसर आबाद मावनायाव माने दै होनायखौ नुदों आरो बेनिखायनो सोंनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ
बेसरनि अनगा ओरैनो बे दालि, सबाय, सिबिं बेफोर आबादफोरखौबो मावो नामा नोंथाङा?
दालि सबायफोरखौथ' दा मावनाय नुला एसे सिगां समाव मावनाय नुयोमोन नाथाय आं दा बेबायदि दालि सबाय सिबिंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जाला नोंथां आङो।
अ उ माने खमायलांबाय आरोना होमबाना नोंथां लासै लासैनो।
औ
आरो बे ओ फाथो आबादखौ नोंथांमोननिथिं मावनाय जायोना जाया फाथो?
फाथो आबाद फोरखौ ा थदा
औ जोंनिथिं मावो नोंथां फाथोखौबो।
औ
दा माने माइ गायखांनायनि उनाव दानसिगोन आरो बे फाथोखौ।
औ औ ओमफ्राय बे फाथोखौ फाथो आबादखौ मा बोरै बोरै खामनाय जायो नोंथां?
फाथो आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो हाखौ माने मोजां हालेवना लाग्रोनांगोन आरोना ट्रेक्टरफोरजों बा नांगोल फोरजों आथिखालावथ' बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नुखायो नालाय नोंथां। मोसौ हालुवाफोराथ' गैलानो औ बेनिखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोबाय। बेनिफ्राय फाथो बेगरखौ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोबाय बेनिफ्राय फोना होबाय आरो बिदिनो जेरै मैगंफोरखौ फोयो बेफोरबायदि बेगरखौ सारना होबाय।
औ।
बेनिफ्राय रज'हांबाथाय माने एसे गोजौ गोजौ जाहांबाथाय बिनि हाग्राखौ माने दांना होनांगौ आरो माइसा दांनाय बायदि।
औ नोंथां।
नङाबा माने फाथोआ जाखांख'नो हाया ओमफफ्राय बेनि ओ हाग्राखौ दांखांनायनि उनाव हासार सारना होनांगौ। हासार साराबा माने जाया मोजां जाया आरोना। हासार सारबाय ओमफ्राय बिदिनो देरलांबाय थाबाय आरो हारसिंनो। ओमफफ्राय जेब्ला गोजौ जायो माने मानसिनिख्रुइ गोजौसिन जायो जेब्ला फाथोआ रायो आरो राबाथाय बेखौ दानबाय दाननानै बिदिनो दैमा बा फुख्रिफोराव सोमबाय आरो दाननानै सोमनानै मास मोनसेसोनि उनाव जेब्ला बे फाथोआ गुरुयो माने बिगुरा गुरै जिरजानाय जायो अब्लाना बेखौ जिरनानै फोरानबाय आरो फोराननानै ओमफ्राय बिदिनो बाजारफ्राव फाननाय जाबाय बेबायदिनो आरो नोंथां।
औ बेनिफ्रायबो रां आरजिनाय ना नोंथां?
औ हायो नोंथां बेखौ माने एक मनआव सारि हाजार पास हाजार गाहाम मोनो। नोंथां ओ बेबो मालाबा समाव माने बेसेना एसे गाहायावबो फैयो मालाबा समाव गोजौबो थाङो आरो औ। जुदि बे ओ फाथो आबादा खम मावनाय जादोंबाथाय दामा माने गोजौआव थाङो एभेलेबेलबाथाय गाहायाव फैयो आरो। औ
आरोबाव बेलेग माबाफोर आबाद मावबावो नामा नोंथां?
बेलेगाथ' बे नारें, थालेर बेफोरनो जाहैबाय नोंथां।
आरो नोंसिनिथि दा बायदि समाव बांसिन आङो माने खांख्रिखला बेखौ मावनायखो नुयो नोंथां।
अ खांख्रिखलानि मावनाया माने दाबायदि एसे सिगाङाव मावबाय आरो दा माने जोबहांबायसो।
अ जोब
जोंनिखैजाय माने औ जोबबाय।
बर'फोरा एसे खम मावो जोंनिथिंजाय बे खांख्रिखला आबादखौ। बांसिन मुस्लिमफोरा मावो आरो। सिगाङाव मावोमोन बर'फोराबो दाना खमायलांबाय। माने बारा लाब जाया नामाथाय बेखौ। एभेलेबेल जाबायना मार्केटाव। औ बेनिखायनो एसे खम जाबाय आरो जोंनि बर'फ्रा मावनाया बेखौ।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो मावबावो नामा बेलेग आबादफोर?
हा जोंनिखै मावनाय जाया नोंथां बिथि जेबो बांसिन जोंथि आबाद मा माने माइखोनो बांसिन मावनाय जायो नोंथां औ।
दैज्लां बोथोराव औ औ।
औ
माइया ओरैनो माबायदि माइखौ गायो नोंस्रा नोंथां?
माया?
फोरखौ मिथियो नामा नोंथां औ।
बांसिन जोंनाव रनजित रनजित ओमफ्राय बिदिनो गान्थिया ना मा होननाय मोनसि दं ना।
अह गोदान गोदान नाम ओंखारबायना।
औ गोदान गोदान नाम ओंखारबाय नोंथां।
माइसालि माइसालि माइखौ मावो ना मावा नोंथांमोननिथिंलाय?
माइसालि माइखौथ' आं मावनाय नुवा नोंथां।
औ माने बे बारा मोजांबो जाखाया खोमा माइसालि माइया। जोंनिथिंजायबो माने खम बिबाङै मावो आरो बेखौ। बेनिफ्राय माइब्रा जोसा बेफोरखौबो। औ नोंथां टाइमाबो जाबाय नोना समा।
औ नोंथां औ नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै रायलाय मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ दे होनबा नोंथां।
औ।